औ खोना
औ खोनादों खोनादों
अ नोंथाङा फिसिनो दंब्ला
औ औ
अ अब्ला जों गुबुन मोनसे आयदा एबा टपिकनि बे बागै सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां ओ जोङो जोङो सुबुं माहारिया ओ न'आव थानानैनो ओ माने गुबुनावहाय जेबो खामानि दामानि बिजनेस मावालासिनो जे न'आव था थानानैनो जिब जुनार फिसिनायजों लोगोसे आबाद मावनानै ओ आबाद मावनायजों लोगोसे जिब जुनार फिसिनानै माबायदि बिदि मुलाम्फा जानो हायो बेखौ नोंथाङा नोंथांनि मोनदांथिजों एसे फोरमायना होनो
औ औ औ दे ओ नोंथांथिं नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय बुंथिना होनायनि थाखाय ओम दायो आङो खोनथालांसै माने जोङो जिब जुनारखौ माने जोङो न'खर न'खर सालायनो मानो थाखाय जोङो फियो बिदिनो हांसो फारायाव दाउ अमा मोसौ बिदिनो बोरमा जोङो माने बेफोर जों बे माने बेफोर जिब जुनारखौ मा मालाबा समाव जोङो खैफोदफ्राव गोलैब्रा मालाबाफोर फैसाफोर नांगौ जायोबा जोङो बेफोरनिफ्राय फैसा मोननो थाखाय जोङो फिसियो मोसौ बोरमा हांसो दाउ फारौ बेफोरखौ आरो जोङो जिउ जिउ थांना थानायाव माने बेफोरनि बिराद गोनांथि जायो थाखा फैसानि बिनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ फानना मोननो थाखाय जोङो बेफोरो जिब जुनार फोरखौ फिनाय जायो आरो जिब जुनारफोरखौ आबदाल लानो होननानै जोङो गोबां जोङो मोसौखौ जोङो बिराद आपदाल खालामनानै जोङो बिराद थाखाबो मोननो हायो मोसौ जोङो जुदि हाल‌आ हालिसे खरि फानहरनो हायोबा जों गोबां थाखा रां आरजिनो हायो ओ जों खस्थ'बो खालामनांगोन जे जोङो सानफ्रामबो खाहैनांगोन फुङाव अ खाहैनानै आरो जोङो बेलासियाव दोहैनांगोन आरो मोनायाव लायनांगोन बिदिनो सानफ्रामबो बिदिनो दै दौलाय फुङाव खाहैलाय मोनायाव लाबोलाय बिदिनो सामफ्रामबोखौ बेसे खस्थ' खालामनांगौ जायो खालामै खालामै खालामनानैसो नोङो बे जिब जुनार फिसिनायनि रांखौ मोननाय जायो गोबां जों सुबुं माहारिया बेफोर जिब जुनारखौ ओरैनो फिसिनानै मोनलाबाय बिराद खस्थ'यैसो फिनो फैसाखौ मोननाय जायो
आरो जोंनि बे जिब जुनार फिसिनायनि फैसाया माने गाबोन मोनसिगोन समफोर थांसिगोन थिगानो बिदि जाखायो माने ओमफ्राय जोंनिया बे बे हांसो फारेव फिनायनि फैसायाबो माने बे जोंनि माइरंनिफ्रायसो फै फिनाय जाखायो जोंनि बे माइरङा जेरै जोंनि माइ आबादनिफ्राय ओंखारनायनि माइरं बानायनाय बिनिफ्राय जोङो माने ओंखाम जोंनि जानाय आदारखौनो माने जोंनि बाहागोखौ एसे होन होननानै जोङो फेदेरनांगौ जायो बेखौनो जों सानफ्रामबो फुं फुङाव आदार होयो बेलासियावबो फुङावबो बिदिनो होआबा बिसोरो बिराद दिसटार्ब खालामनाय जायो दाउफ्रा मा फुङावनो बिदि बिसोर माने बिराद थाब सिखारबावो फुङाव जोङो म मान सिरबावानो बेहाय बिसोरो ओरैबायदि खाब सिखारनो हायो माने फुङाव जोंखौ माने फुङाव बिसोरो गेसेेरनानै जोंखौ फोजाबावोसो माने दाउ दाउ जा फारेव जा बिसोरो माने फुङावनो आदार नांगौ जायो बिसोर माने सानफ्रामबो आदार नागिरनानैनो माने बिसोरना दिना थाङो माने फुङाव मासे मोसौआनो हग मासे मोसौआबो फुङाव फुङाव खा मानसिया खाहैनाय लोगो लोगोनो फुङनिफ्राय गांसो जायै जायै जानानै बिसोरना आदार बुथुमनायावनो दिनानो थांजोबो बिसना बिदिनो मानसियाबो एसे आबजाल लायाबा बिसोरो बिराद खस्थ' मोनो आरो बिसोरो गांसोखौ जानानैबो खास्लाय हैयाबाथाय मोसौफ्रा जि खस्थ' मोनो बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो दाउ फारेवफ्राबो बिदिनो बि-बि-बिस्रो आदार बुथुमनायावनो फुरा सानखौ सानसेखौ माने बिसोरो हगार हरजोबो आरो आरो मानसिफोर एसे होबाय गावसोर नामासे आसे नागिरो बिदिजोंनो बिसोरो थांनानै थायो आरो आरो जों बेफोरनिफ्राय आ जिब जुनार फिसिनायनिफ्राय जोङो बिराद फैसाबो मोनो बेयो जेरै जोङो मोनसे फार्म बानायनांगौ आरो ना फार्म फार्म बानायनांगौ जोङो फार्माव जोङो जेनेबा दाउखौ जोङो ब्रयलार दाउआनो जा हांसोआनो जा लकेल दाउआनो जा जोङो जायखिजाया बुरजा बिबां नि दाउफोर दाउ फिसाफोरखौ लाबोनानै जोङो फिसिनाय जायो फिनानै जोङो आदार बायदिसिना गुन्दै हो मा गुन्दै बायदिसिना बे दाउ जाग्राफोर आदारफोरखौ होफैनानै जोङो सामफ्रामबो फुं जा बेलासि जा मोना जा बिदि होयो ओमफ्राय दैबो होनांगौ जायो बिदिनो बिराद आबजादनि गेजेरजों खस्थ'नि गेजेरजों माने ब्रेव ब्रेव फिसा दं आरो बिदिनो ब्रयलार फार्मावबो बिराद थाखा मोनो थाखा मोननाय दङ बिदिनो सोरबा बुरजा बुरजायै मालखौ बायफैबाथाय साप्लायारफोर माल लांफैबाथाय बिदिनो दाउफोरखौ लांफैबा माने बिराद बुरजा बुरजा बिबांनि लांबाथाय माने लाब जायो आरो लाब लांनानै आरो लायफिनबावनांगौ जायो फिग्राया गोदान लायनानै माने आरो फिसिन फिसिनांगौ जायो आरो माने फिसिग्रायाबो लाब आरो ओरै बिजनेस खालामग्रायाबो लाब जायो ओरै फारसें सान थांबा ओरै बिजनेस खालामग्रायाबो लाब ननियाबो लाब माने बिदिनो न'खरफ्रा आराम सोलिनो हानाय जायो आरो दा नोंथांनि सान मोन्दांथिखौ एसे बुंदो दे आरो दाउ फारेव हांसो फिनायनि जिब जुनार फिनायनि बागै
अ आंनि बेलायावथ' अ आङो बांसिन रांखावरि आरजिनो ओ माने मोनफ्रोमबो जिब जुनारनि बेसेन आरो फिसिनाय आरो देरनायनि समा आलादा आलादा नङा होमबा नोंथां अ जोंहा हांसो दाउ फिसियोब्ला हांसो दाउआ ओ अ स्नि मास एबा द' मासनि मासावनो फानजायो आरो थाबबो देरो आरो लोगोसे बिसनि जानाय आदार आबो खम जाहैबाय आरो बिसिनि बेसेनाबो खम जाहैबाय लोगोसे जोंहा औ गुबुन फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला अमा अमा फिसियोब्ला जोंहा अमानि थाखाय गोबां गोबां खरसाबो खालामनांगौ जायो जेरै गुन्दै बायनायनिफ्राय अफ फ्रि आरो थास' रुनाय बेफोरखौ जोङो अमानो अ बोसोरसे गो गा हामबा ओ जि दान बा बोसोरसे गाहामसिम जों फिसिनानै माने गोबां खरसा जायो आरो माइरं हरि नाय आरो अमाखौ जोङो फाननानैबाबो गोबां मुलाम्फाबो मोननो हायो जेरै जायो जेरै खरस खालामो ओ जाय बेसादाव जसेबां खरस खालामो बे बे बेसादावहाय बिनिफ्राय बांसिन दामखौ जों मोननो हायो आरो जेरै जों अमाखौ बिमा खालामोब्ला फिसा फिसा जायो फिसानिफ्राय जोङो ओ एक्सट्रा फैसा मोनबावो आरो बे फिसा जाहो जोंहा गोबां ओ मुलि भिटामिन लोगोसे अफ्रि माने गोबां बांसिन आदार होनाय होनांगौनि गोनांथि जानानै फैयो आरो अब्लाबो जोङो बेवहाय गोबां रांबो मोनफिनो आरो गुबुन फारसेथिंहाय मोसौ बोरमा फिसियोब्ला माने मोसौ बोरमायावहाय जेबो बे बेफोरबायदि ओ फैसानि जेबो खरस थांनायखौ आं नुनो मोनो आरो मानो होनोबा बेवहाय खस्थ'ल'सो जेरै जोङो हाग्रानिफ्राय गांसो हाना लाबोना होफैयो बिनिफ्राय ओ मा होनो गांसो गोनां जायगायावहाय दोस्लायनाय माने बेवहाय आखाइनिल' खरस आरो जेरै ओ अमाफोर फिसियोबा हाथाइनिफ्राय गुन्दै लाबोनाय माबा माबि लाबोनाय बिदिनि खरस दा बे मोसौनाव थाङा आरो लोगोसे जोङो एम्फौफोर लानानैबो माने न'खर खुंनायावहाय माने दावगानो हायो आरो
उम
आरो जों नाफोरबो फिसिनो हायो नानो जोङो नानि दाना ओ इदिनो सापर माबा माबि होनानै लोगोसे जोङो बोरमा बोरमायाथ' जोंहा से बोसोरावनो फानजायो नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
औ जों बोरमा फिसियोब्ला जोंहा ओ बोरमा खासि फिसियोब्ला माने बेवहाय जोंहा बां सिन मुलाम्फाखौ नुनो मोनो आरो ओ बोरमाया बोरमानियावबोथ' जोंहा बारा एथबां अ खरसा थाङा जे ओ बेवहायबो आखाइनि खरस जेरै दोस्लायनाय गांसो होनाय आरो सापर होरि बाय नाय बेफोराव अब्लाबो खम अमाफोर फिसिनायनिख्रुइ माने बे मोस सौ बोरमा फिसिनायावहाय माने खम खरसा थांनायखौ आं नुनो मोनो आरो
औ
औ लोगोसे जोङो नाफोरबो फिसिनो हायो नानिबो फुख्रि बानायनानै ओ गुन्दैफोर नानि आदार होनानै आरो नो थाङानो बुंलांबाय ब्रयलार फार्मफोर फिसिनो हायो दाउफोर फिसिनो हायो जोङो ब्रयलार फार्म फोर दाउफोर फिसिनानै दाउफोरखौ फानहरनायजों लोगोसे माने बिसोरनि खिखौबो जोङो फानहरना नै रांखावरियाव मुलाम्फा मोनो आरो
औ औ
औ मानो होनोबा बिसोरनि खिजोंहाय जोङो बानलु बायदिसिना मैगं थाइगं गायनो हायो मा मानो मानोना बिसोरनावहाय माने ओ रासायनारि मुलि माने हासार गोनां माने जोंहा दाउ ब्रयलार फिसिब्लाथ' माने बिजि मुलिजोंसो जाखायो नङा होन
औ औ औ
दाउ ब्रयलारफोर जानाय बिजि मुलिफ्रा माने बिसोरनि खियावहाय भिटामिन जानानै थायो जाहैदों बिनि जाहोनाव जोङो बानलु गायनायफ्राव माने जिखुनु मैगं थाइगं गायनाय बेवहाय माने ओ दाउ बयलारनि खिखौ होयोब्ला माने मैगंआ ओ हासार गोनां जायो होननायखौ आङो नुनो मोनदों आरो ओ जोङो दानि मुगायावहाय बेफार ओ बाहेराव खामानि मावनानै मावनानै थाहैस्लायस्लाय माने न'आवनो थानो लुगैयोब्ला जे बेफोरबायदि ओ दाउ, अमा, माने ओ मोसौ, बोरमा, हांसो फिसिनानैबो जोङो मुलाम्फा खौ मोनो आरो। ओ अब्लाबो जोङो न'आव फिसिनाय रां रुफाया माने नोंथाङा दहाय बुंलांबाय जे दिनैनो फानगोन गाबोननो फैसा या बाहायजागोन औ बिदिनो अब्लाबो जोङो जुदि बाहेरायाव थांनानै मावहैनो गोसो गैयाब्ला जोङो न'खरनि नांगौखिनिखौ सुफुंनो थाख खाय जोङो न'आव थानानैबाबो रांखावरिखौ आरजिखानांगोन
उम
औ बेजों लोगोसे जोङो न'आव थायोब्ला बेफार फालांगिबो मावनो हायो लोगोसे आबादबो मावनो हायो बेजोंनो जोङो फारसेथिं जिब जुनार फिसिनाय माने न'आव थायोब्ला जों मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो खामानि खौ मावनो हायो आरो जों गुबुनाव थाहैब्लाथ' नों गुबुनाव खामानि मावनानै रांल'सो आरजिनानै हरनो हागोन न'खराव बेफोरबायदिथ' न'खरनि फेमिलि मेम्बारस फोरजोंथ' बिदि ज' थाफानो मोना!
उम।
जोङो न'आव थानानै फिसियोब्ला माने न'खरनि माखासे पेमि लि मेमबारसफोरनिफ्रायबो हेल्प मोनो आरो ने नों नायनो हाया नायनो सोलाबाबाथाय। मोनाबा गुबुन सासेयाबोथ' नोंनि खामानिखौ मावफुंना होगोन बेफोरबायदि। जि।
औ।
औ।
दे होनोमबालाय नोंथां जाथ'सिगोन ना रायला
औ औ दे!
दे होनोमबालाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।